औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय । ओ नोंथांजों आङो दसे सम रायज्लायनो सानदों ।
औ औ रायलायजागोन नोंथां रायलायजागोन ।
दा आङो नोंजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै जेनेबा दा ओ जा नाय लोंनायनि सायाव रायलायनोसै नोंथांजों।
औ रायलायजागोन।
अ दा आं नोंथांनाव सोङोदिे ओ बर'फोरनि जेनेबा जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायदो नोंथां?
औ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जों निया मैगंफोरनि बेलायाव बुंनोसै आङो मैगंफोरनि बेलायाव उम अनला ओंखै उम अनला नारजै सबायजों सबायजों अमा बेफोर उम बेफोर उम बेफोर मैगंफोरखौ एबा बेफ फोर बे मुवा ओज जोङो बर'फोरा बांसिनै जोङो जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नो औ जोङो सबाय अनला अनला ओं ख्रै बुङोब्ला जोङो बेखौ माबादि बानायनाय जायो बेखौ आन थांनिसिम फंनैसो बुंथिनो आखायाव लादों।
औ।
उम उम जोङो जोङो गिबियाव नो अनला संनो थाखाय मा खौ माइरं खौ दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगोन उम जिहेथु माइरं आर रुयो उम बेनि उनाव माइरंखौ माइरंखौ रुयहोखांनायनि उनाव
उम
उम बोखांनानै दसे सान्दुं एबा लांदां जाय गायाव एसे फोरानना दोननाय जोङो बेखौ थबसि एबा गाहेनाव जोङो दे देनायखौ देनानै जोङो बेखौ गुन्दै
औ औ औ नंगौ नों नंगौ नोंथां।
औ जोङो बेनि उनाव जोङो बेन नि उनाव बेखौ दै गुदुं दै गुदुं फुदुंनानै जोङो बेखौ अन अन गुन्दैखौ जोङो दैयाव होनानै जोङो बेखौ बेफोरबायदियैनो अनला संनाय जायो। आरो अनलायाव जोङो औवा मेवाइ होबा जोबोद गो थाव जायो। औवा मेवाइजों दाउ बेदर अमा बेदर बेफोरखौ होबा जोबोर गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां? औ आरो औ आरो बेफोरजों लोगोसे बेनो उम बायदि उम आरो अनला फाख्रिबो जानाय जायो अनला फाख्रियाव जोङो होनाय मैगं फोरा जादों। उम जोङो लाइ, लाफा, फालें बेफोरखौ जोङो अनला फाख्रियाव होनायखौ जोङो नुनो मोनो।नङा होमबा नोंथां? औ औ बेफोरबादिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ सं बे जानाय जायो नोंथाङाबो बेफोर फोर बायदिनो ओंख्रि जाफेरदों जानांगौ जेरै- नारजि नारजिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ अ' नारजि जोंनि औ जोंनि बर'फोरनि जानाय होनबाथ' बेनो। जेनबा नों बुंनाय बायदिनो अनलाजों दाउ सबायाइजों साम'। ओमफ्राय अनला दाउ स सबाय, साम', नारजि, अमा बेफोरनो गाहाय आरो जेनेबा। बर'फोरना दा नारि अमा खौथ' आङो संफेराखै संनायाथ' । ओमफ्राय मिथिगौ अनलाजों नारजि जों अमाजों संनो जों मोनजाबाय जानो मोनबाय आङो। जोबोर गोथाव ओमफ्राय नारजि गो जाबो सङो। बे नारजि गोजाखौ जों सारादुफोरावबो मोनजायो जेनेबा। ओमफ्राय आङो दा ओ बेनि बागै एसे माबा संफेराखै नालाय खिन्थु आङो नोंथांनाव सबाइजोंनि साम'खौ एसे खिन्थानोसै खोमा बेखौ एसे मिथिसिनगौ औ। सबायजों साम' संनो थाखाय जोङो गिबियावनो साम' साम' नांगौ जायो साम'खौ जोङो ओ बायनानै लाबोनो हायो नङाबा दैमाफोराव हमनो हायो आरो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय ओम‌‌ ओमफ्राय बेखौ लाबोनानै साम'खौ जोङो सोबना दोनो हरनै हरथाम जेनेबा हरसेयावबो जायो खिन्थु हरनै हरथाम सोमबा मोजां जायो थारमाने साम'आ। ओमफ्राय बेखौ सोमोना दोननानै जायो बिनि दाखोनखौ गारसिगोन बिजिफोरजों थुनानै गारो ओमफ्राय बेनि उनाव बेखौ बिनि खिथुखौ थ' थ' थ' थ' दानसयो ओमफ्राय दानसनानै उम । दानसनानै बेखौ रुसिगोन खादाफ्राव रुनानै बेखौ साफा गोजों खालामसिगोन। बिनि उनाव बेखौ बै बेखौ बिनि उनाव बेखौ सबायजों सबाइजों संनाय जायो आरो सबायाव होनानै सबाइजों इखौ आरामसे संनाय जायो ओमफ्राय जबोर गोथाव जायो। बेबायदि सङो आरो उम । नोंथाङाबोथ‌' सबाइजों साम जाबाय जानांगौ?
औ औ नोंगौ जाफेरबाय आंबो जानायालाय ।
नोंसिनिथिंबो बिदिनो सङा होमबा?
औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोल एबा जोंनि जि जायगायावबो बेफोरबायदिनो सबाय ओं ख्रैजों जेनेबा सबायजों अनला उम सबायजों सामजों नों खोन्थानाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो संनानै जानाय जायो आरो‌ना
दा नोंथाङाथ‌ सबाइजों साम जायो दा नोंथाङा‌‌ साम सामखौ बायनानै जायो ना हमनानै जायो?
जोंनि जोंनि ओनसोलावथ गोबां दैमा दैसा साल दंग‌ फिसाफोर दङ बेवहायनो जोङो सामखौ हमनानै जोङो जायो आरो नोंथां साम साम हमो ना फिसा हमो जेरै बोथिया बोथिया फिथिग्रि मावा ना खांख्राइ बेफोरखौ जोङो दै दैसा दैसा उम दैसायाव जोङो हमनानै जायो नोंथां
उम औ हमनो रोंगौ हबा साम'
मा बुंनो नोंथां हेलौ आं खोनानो मोनाखै नोंथां नोंनि ओ बाथ्राखौ हेलौ नोंथाङा नोंनि बाथ्राखौ खोनानो मोनाखै हेलौ नोंथाङनि माथ्राखौ खोनानो मोनदोंना? हेलौ नोथां हेलौ खाजा औ हेलौ नोंथाङा नोंनि बाथ्राखौ खोनानो मोनाखै गिबियावनो नोंथाङा नोंनि नेटवर्क गोनां जायगायाव थांबानो जाबाय हेलौ हेलौ नोंथां